हेलौ?
हेलौ।
औ। खोनायाखैना?
ए मा खालामदों?
हेलौ।
खोनाबाय?
ओ साउडखौ खमथार खोनादो‌‌। पयसखो लासोयखोनादो होनदों।
ए। मा खालामदोंबा?
आं नै ओरैनो दंमोन दासो। हा?
ए न'आव द न'आवनो दंना?
न'आव नोमोन आं।
हम।
ए मानि सायाव रायलायनो नो जोङो?
हा?
मानि सायाव राय्लायनो?
राय्लायनाया यिदिनो थासारि ओनसोल जिल्लानि।
औ।
रेकर्डआथ' दाथ' जाबाय थाखाबायानो दा?
मानि यिमान लासैखोनादों यिखौसो हमना मोनाखै।
हेदफन लादों नामा नोङो हेदफन?
लायाखै।
ए आंबोथ' हेदफन लायाखै।
लासै खोनादो ना आंनिखौबो?
अ नोंनिखौ लासै खोनादों।
ओ बिदिनो खोनाबाय थायो होनबा‌।
ओबे जिल्लानिमोनलाय आदाया?
आङो नै बाक्सानि सालबारि।
ए आंना जिल्लाया तामुलपुर जिल्ला।
ओरैनो दङो।
ओरैनो दं आङो दा।
औ।
उम। बाक्सा मा गामि ओरैनो?
ओम माजोराबारि जायो जोंना मिथिगौना?
माजाबारि, बे मुसलपुरनि अ रुपहि। अ रुपहि खाथियाव।
ओम।
होमबा ओरैजाय माबा चिरां नांजाब हैनाय जायो नामाब्रा?
उमहु जास्लाबा। गोजान जायो एसे।
जोंनाबोथ' डिस्ट्रिकआ मोनसेयानोमोन ना बाक्सायानोमोन?
औ औ बाक्सानिफ्रायनो गावनानै दासो तामुलफुर जाहैबाय।
अफिसफ्रा ओ दाना माबायावनो औ आलादा जाबाय। ओमफाय मा होनो अफिसाथ' थांनांगौबा जोंना बिराद गोजान थांनांगौ जायोमोन। मुसलपुरावसो दा खा
औ तामुलपुरनिफ्राय मुसलपुर फैनायाथ' बिराद गोजान जायोना? खाथियावनो जाबाय दे। जोंनाबो एसे गोजान जायो मसल
उम।
ओरैनो थारथि थारथि बा फर्टि किल'मिटारसो जायो नामा थाय। औ मुसलपुरा।
हुम हुम। मा होनो जोंना नै एजों दालां बानायाखैमोन दाथ' दा दालां बानायना मोजां जादों मोन ओइ फुरान चकजों
तामुलपुरावथ' आं थांफेराखैनो।
उम उम। दालां बानायबायना दाल्खै। हिमन्त आ फैनानै खुलिफैदोंमोनना थांनाय बोसोराव।
औ मानि इलेकसननि सिगां।
औ इलेकसन सिगां। उम।
ओरैनो माबोरै गायनाय फुनाय?
गायनायाथ' दिनैसो खोथिया फुदों जोंहा।
ओ अखाफोरा थिगैनो ना होजों?
हा?
बोथोरफोरखो होनदो थिगानोना?
बोथोराथ' थिगानो अखा हाबाय थादों ओमफाय दा सोरबा-सोरबा गायबाय जोंहा गाबोननिफायसो गायगोन थारमाने।
औ गोबाङैनो गायोना ओरैनो?
ओरैनो सिट मोनसे दङ।
ए।
जोंना आरो भुटानबो खाथि जायो बै सामब्रुप जंखारा।
खोनाया।
औ भुटान भुटान खाथि जायो जोंना।
अह भुटान।
बारा गोजान जाया दस किल'मिटार सो जायो।
भुटाननिफ्रायना?
उम।
थांलाय फैलाय खालामबाय थानो मोजां जायोना?
जायो जायो आदा। ओरैनो औ थांलाय फैलाय।
नोंबोथ' बेरायनो लुबैयो?
उम। सोरबा सोरबा थाङो ओरैनो न'खरफ्राव बेख
औ जोंनाबो
नोंसिना मागोलैयो नांलाब
ओ नङा नांलाम माने अ ओजों थाङो जोंना ओरै माबाखै मानहोनगोन बिखो
ओ पाठसाला जानानै
औ ओ बैयो लोक्षि बाजारखौ मिथिगौना
औ ओ लोखि बुजार औ
औ इ साइद दों थाङो
ओइ फैला मेन्देला मोननि जानानै
औ औ
साइदजों थांखांबाय थांनायआलाय खनसे नांलाम आव
थांबावगोसो
बारा गोजान जाया दा
ओ इदिथ बांद्राय गोजान जाद्राया जानाया
ओम
थाङो मानसिफोर बेरायहैबाय थायो ओरैनो गारि थाव सानायफोराव थांबाय थायोमोन दासो दाम बाराय जोबबाय नालाय
ओम
गामियावनो सोयो जायगायावनो
थाव आथ दा जोंनि इण्डियानिफ्रायसो लाङोना ओमफ्राय दामाथ बारा जाखाबाय बिसिनाव
दामाथ जोंनि इण्डियानिख्रुइसो बांसिन नामाथाय बिसिनाव दा
ओम बा दामा बांसिन
सिगां आरो फिफ्टि नाइन फोरावनो मोनोमोन ना
ओम
ओरैनो थाव सानाय बाजैनो बेरायनो थाङोमोन आरो मानसि माखा
बुं दे मा होनो
खोनाया
थाव आथ बे दाम बारा जाना दंना दा भुटानाव
ओम जादोंआनो खोमा दे बिसिनाव जोंनावथ हानद्रेद सिक्सआनो नालाय बिसनाव एसे बारासो जानांगौ नामाथाय
थाइसे थाइनै बारा जानांगौ
ओम
बेरायनो फै मालाबा आदा जोंनिखै
ओ नाजानि मा जायो
ओम ओरैनो मालाबा माइ गायखांबा आदामोना माइ गायो दा
माया जोंना जोबथबाय दे गायो गायनायालाय
दै मोनोबा ओरैनो जाम्फैनि दंग नि
बिदिथ गैया जोंना अखानि जि दै थायो बिदिनो गायनो गोनां जायो आरो ओंखायनो थाब गायनांगौ जायो हानि बोथोरावनो
समावनो गायनांगौ आरो ना।
औ दै लाबोनायनि सुबिदा गैया नालाय एम जोंनाथ' ओरैनो हाग्रा खाथि जायो एकदम हाग्रा नांजाबनाय गामि उ इरिगेसननि सुबिदा गैया आरो।
माबानिफ्राय लाबोनो हाया नामा आदा बे बे नांलाम दैमानिफ्राय बान्दो थेथेनानै
जोंना बिदि फैयाना एकदमबारे हाग्रा गेजेर गेजेर मानास हाग्रानि गेजेर गेजेर हाग्रा बारबासो हाजोखौ मोनहैगोन आरो ओमफ्राय ओरै लामा दङ ओरै सिमला लोखि बाजार थांनायनि ओमफ्राय गोजान जायो आरो इखि एसे
हु हु।
एकदम जोंनि गामियानो हाग्रा आरो लास्ट
मैदेराथ' थांबाय थायो बे आदा
मैदेरनिथ' दा गैथ'ला फेनसिं जाजोब्बाय नालाय बोसोरब्रैबा बोसोरबा सिगां एकदम फैबायानो थायोमोन माइ जाफैयो माइ मोननाय ताइमाव नेनो गोनां जायोमोन आरो।
जोंनिखौबो गिनांगौआ दा मैदेर बिराद दङ।
मैदेर फैयोना।
मैदेर फैनानै
ओ नोंसिनाबो मानासानो गोलैयो नामा?
जोंनाथ' मानास गैलिया बै मा होनो बै माबाया बगामाथि होननाया।
औ।
बगामाथिनि एसे आवगोलाव बे बगाजुलि ओनसोल होननाय दङ।
हाग्रा नङाबाबो थायोना मैदेरा
औ हाग्रााखायो भुटान हाजोआ नांजाबनाय नालाय जोंना।
औ औ।
बेयाव आरो ओमफ्राय बाखि एओरिथ' मैदेर फैनानै सोरबा हरला हराव थाबायबा जान हारसिं हारसिं थाबायबा मैदेरा मानसि गाथारलाङो आरो।
औ जोंनावथ' सिगां बिदिनो जाबाय थायोमोन।
उ।
सेफायफैयो।
जोंना आरो हाया माबा नङाना मियादि नङाना
औ सरकारियावनो दं।
सरखारियावनो दङ दाख्लै एसे एसे लेखा मोनहांदों थारमाने थानो आंथा बे जास्ट मा लेखा बेखौ
थाबानि गाव गावनि नामाव मोनसिगोन आरो।
औ गाव गावनि नामाव मोनसिगोन।
औ
ओमफ्राय ओरैजाय फाग्ला दैम होननाय इदि दङना?
फाग्ला दिया।
फाग्ला दिया दैमा औ।
औ
बेखैजाय फेनसिं फेंसिंग सोंथेना दोनजोबदों माबाफ्रा फरेस्टारफ्रा।
माबानि मैदेर फैयो बायदि हाग्रानि।
मैदेर थांनो हायै बायदि जोंनि जोंनि रिजार्भ एरिया'ल' था रिजार्भ एरियल' था
औ औ।
ओमफाय ओरै माबाफोरखै नलबारिखै नलबारिखै थांनाय लामाखै।
औ।
सोब फेनसिं होना दोनजोबदों ओमफाय बेखौ फेनसिंखौ बारनांगौबानो बारनांगौबानो थारमाने फरेसफ्रा साख्रिया केन्सेल जागोन आरो।
बिदि आरो आरो जोंहाबो जोंबो जेबो बुंनो हाया दादा।
औ।
रिजाब एरिया जागोन बे। एयो बेनो होनानै
तायमा बारबाय नामाथाय एसे। नेक्सत औ नेक्सत कल खालामफिन्नोसै नामा थाय।
देलाय।
दे।